हेलौ
हेल'
ओ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
हो नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांनाव सम दङ ना?
औ नोंथां।
ओ जाय आयदानि सायाव जोङो सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन ओ बे आयदायानो जाबाय ओ जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों औ।
औ।
ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारियावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा दानाय लुनायनि मोनसे ओ दोरोङारि हुदा दङ' बे हुदाखौहाय जों आथिखाल समसिमबो बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय गोदोनि ओ दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जोंनि गंफ्रोमबो बर' न'खराव नो जोङो हिसानसालियावहाय ओ जि दानायखौहाय जों नुनो मोनोमोन जोंनि गोदोनि बर' आइजोफोरा गोबां दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखामोन बेबायदिनो जोङो दानाय लुनायाव गोनां जानाय माखासे मुवाफोर होननानै बुङोब्ला जेरै जोन्थेर सोरख खि माखु ओ गरखा ओ गान्दै तार आरो बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे गनसा खायथा माखु फुथुल बेफोरखौहाय जोङो जि दानायावहाय गोनां जायो। दा जिखौ जोङो ओ माखासे गोबांथार गुबुन गुबुन रोखोमनि दानाय जायो जेरै ऐ दख'ना आइजोफोरनि गानग्रा दख'ना जों दानाय जायो जोमबायग्रा फास्रा दानाय जायो। यो आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे नेरसोन फालि जायखौ जों आर'नाइ होननानै बुङो आर'नाइखौबो दायो आरो गामसा लोगोसेनो सिमा उल बेजों लोगोसे जोंहा ओ इन्दि खुन्दुंजोंबो जोंहा जि दानायनि हुदा दङ' जेरै जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानै बै एम्फौआ जेनेखि थोबनाय फिथोब बे फिथोबखौहाय जोङो ओ खारदैजों रुनानै जोङो थावख्रिजों ओ खुन्दुं बानायनाय जायो बा खुन्दुं लुनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो ओ इन्दि खुन्दुंनि जि जों दानाय जायो बा इन्दि खुन दुंनि जिखौहाय ओ गोदोनि सुबुंफ्रा बांसिन गानोमोन आथिखालावबो जों गाननाय नुनो मोनो नाथाय गोदोहाय जोङो बांसिन ओ जोमनायखौ जों नुनो मोनोमोन इन्दि खुन इन्दिनि जियाव ओरैबायदि मोनसे गुन दङ' जे ओ इन्दि सिखौ गानोब्ला एबा जोमोब्ला गोजां बोथोरावबो गुदुं खालामो आरो गोलोम बोथोरावबो एसे थान्दा खा खालामो होननानै गानग्रा आइजोफोरा बुंनायखौ जों खोनानो मोनो। बेबायदिनो आथिखालाव ओ इन्दि खुन्दुंनि बा इन्दि जिनि बिसिना गोबांथार ओ बेसेन बहरा जानायखौ जों नुनो मोनबोबाय जेरै जोङो ओ जोमग्रा गांसेयावनो ब्रै रोजा बा रोजा गाहाम बेसेननि बायनांनायखौ जों नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे खुन्दुं इन दि खुन्दुं होननानै बुङोब्ला इन्दि खुुन्दुंखौहाय बायनो सो समावहाय जेरै जोंना ओ मुथासे मुथानैबा दैसे दैनै बिदि जोंहा हिसाब लानानै फाननाय जायो बिदिनो मुथासेयाव जोङो नैरोजा ओ निबायनांगौ जायो बिनि उनावहाय जोंहा मुथासे इन्दि खुन्दुंआवहाय ओ गांब्रै गांबा ओ साद्रिफोरखौ दिरुननो हायो दा बेबायदिनो जोङो इन्दि खुन्दुंनि जि दा नानैबो जों गोबां फालांगि खालामनो हायो बेबायदिनो जोंनि माखासे हाबा दख'ना एबा जोमग्राफोराव एरनाय आगर होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां आखा फाख फाखामोन। जेरै जोंनि आगरफोर एबा जिफोराव एरनाय आगर होननानै बुङोब्ला जाबाय ओ दावराय मोख्रेब मुफुर आफा आगर गिदिर गिर आरो फारौ मेगन खामरेंगा आगर हाजो आगर दिंखिया आगर बैफोर आगरफोरखौ आगरफोरानो जाबाय जोंनि बर'नि गुबै आगरफोर ओ दा बे आवगरफोरखौ जों आथिखाल समावबो जों नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव जोङो साल गान्दै बा थाथफोरजों जों जि दानायखौ बांद्राय नुबांला। ओ फालांगि खालामनो थाखाय आथिखालनि सुबुंफोरा गोबांथार जोङो खम समनि गेजेरावनो मेसििनजों दाखांनायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनावहाय ओ आखाइजोंनो ओ साल गान्दैजों जि दानानै दख'ना गांसेखौ दाखांनो थाखाय सानथाम सानब्रैनि गोनां ओ साननि गोनांथि लायोमोन। नाथाय आथिखाल समाव मेसिनजों दायोब्ला जोङो एक घन्टा बा दुइ घन्टानि गेजेरावनो गांसे जिखौ जों दाखांनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो सानसेनि बिथोराव जों गोबांथार माखासे जिफोरखौहाय जोङो दानानै दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों। बे जिखौ फाननानै जोंनि आथिखाल बर' समाजावहाय गोबां फालांगि खालामनायनि गेजेरजों जों रां आरजिनानै न'खर सामलायनाय बा गथ' गथाय फेदेरनाय बेफोराव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो जोङो बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हायो। दा नोंथांनिफ्रायबो आङो दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो जोङो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मोनसे नङा मोनसे हाबाफारिफोरखौ जों आखाइजों दानाय लुनाय बेफोराव जोङो जेबोद आखा फाखा नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि जोंहा आबाद मावनायनिफ्राय लानानै ना गुरनायनिफ्राय लानानै ना सारनाय हमनाय बेफोरनिफ्राय लानानै आरो गुबुन गुबुन जोंहा जोंनि माखासे बिरोंदामिन बा जोंनि माखासे माख लोगोसे जोंनि हारिमुनि दामजुफोर बेफोरखौ बानायनाय आखाइनि हाबा बानायनाय जेरै औवा बायदिसिनाजों आरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे बिथिङाव जोंनि बर' फोर जोबोद आखा फाखा नङा हबा नोंथां थिग बेबायदिनो बेनि गेजेर जेराव आरो जोंहा बर' आइजोफोरा मोनसे आखा फाखा मोनसे आखु दङ बेनो जाबैाय जोंहा द दानाय नङा होमबा नोंथां बे जि दानाय लुनाय जोङो बेबायदिनो बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोनबोदों। जे जोंहा माखासे उल खुन्दुं बा इन्दि खुन्दुं ना इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोंहा माखासे जि दिहुननाय आदब इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोंहा खुन्दुं दि मा होनना बुङो इन्दि एम्फौनिफ्राय जोंहा खुन्दुङयो दिहुननाय आद'ब आ एम्फो फिसिनानै जानाय बैफोरनि फारसे जोंहा जोबोद आखा फाखा नङा होनोमबानो थिग बेबायदिनो जोङो बर' हारिनि जोंहा दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनाय बेफोरनि फारसे सावरायनोब्ला जोंङो बै गुदिनिफ्राय जोंङो सावरायनांगोन जेन जोङो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जोंनो लामा दिन्थि जेननाय नालाय जोङो गोदो गोदायनि सुबुंफोरखौ रायखांनो नांगोन जे गोदो गोदायनि सुबुंफोर फोर्रा एसेबां आखा फाखामोन जेन' मोनसे एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो बेबायदि गानग्रा जि जोंहा दिहुननो रोंनाय बे मोनसे आखा फाखा रोंगौथि दनङ जोंहा गोदो खायनो आरो बेफोरनिनो जोंहा माखासे गाब आरो आगर बेखौबो आंङो फोरमायलांगोन लासैनो बेनि सिगां आङो एम्फौ फिसिनाय बिनि सिगां एम्फौखौ माबोरै फिसिदोंमोन आरो माबोरै खुन्दुं मोनदोंमोन बेखौ बुंनि जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर हारिहा मोनसे बे एम्फौ फिसिनाय हुदा दंमोन बेयो जाहैबाय ओ बेखौ जोंङो बबेनिफ्राय मोनो होनोबा जोंङो गुबैयाव एम्फौ जोलै नांग्रोगौ जे एम्फौ फिथोब बेनिफ्राय जोंङो बेखौ सुनानै माला सुनानै जोङो आलायनानै दोनो बेनिफ्राय सिखिरि ओंखारो बेनिफ्राय सिखिरिया ओ गुरै जियाव बिदै दैयो आरो बेदै फोरखौ जोंङो बोखारनानै दोनो खाथुमनानै दोनो जेरै गुरै ओ जियाव बेनिफ्राय एम्फौफोर जोंहा बिनि बिदैनिफ्राय बेनिफ्राय जोंङो गिबियाव गोरलै बिलाइफोर बा गोरलै बिलाइफोर बेखौ होनानै जोंङो मा होननानै बुङो बेखौ होनानै ओ जानानै देहोग्रोयो बेखौ गिबियाव आरो बिनि उनाव जोंहा गुस्लायनायजों लोगोसे आगुस्लायनाय खानथि जों एम्फौफोरा देरलाङो बेबायदिनो आदार होयो होयो होननानै मोनसे समाव जोंहा बेयो फिथोब थोबहैयो आरो बे फिथोबखौनो जोङो माखासे रुनाय आदबजों रुनानै ओ मा होनना बुङो खुन्दुं दिहुननाय जायो जेरै जोङो एम्फौ फिथोबफोर रुनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय ओ जोङो थावख्रि होननानै बुङो फिथोबनिफ्राय फारि फारि बेहेनानै ओ खुन्दुं दिहुनन्नाय जायो बेनिफ्राय बेयाव माखासे गाब गानाय जायो जोंहा गाब गानायावबो ओरैबायदि आखा फाखा खामोन जोंनि बर' हारिया जोंहा बा बर' आइजोफोरा जोङो बेखौ मिथिंगानिफ्रायनो माखासे मिथिंगानि मोननाय गुदि मुवाफोर जेरै बिफां लाइफांनि बिलाइफोर बिफां लाइफांनि बिबारफोर बा बबेबा लाइफांनि बेदर बा बबेबा लाइफांनि जोंहा रोदा बा बबेबा बिफांफोरनि जोंहा बिगुर बिनिफ्रायनो गुबुन गुबुन गाबखौ जोंहा दिहुननानै लानो हायो थानाय ओ रोंगौथि दंमोन बर आइजोफोरा बेबायदिनो जोंहा आगरनि बेलायाव होननानै होननानै बुङोबा जोंङो आरोबाव बेखौनो जोंङो मिथिनो हायो जे जोंनि बर आइजोफोरा जोंनिनो मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिबारफोर जेरै टाइगिर बिबार बेफोरबायदि जोंनि मिथिंगानि माखासे लाइफांफोर आरो हाग्रा बंग्रा फिथाइ सामथाइ बिफां हाजो हाला बेफोरनि सायावनो आगर जेरै जेरैहाय दाउसा मोख्रेब हाजो आगर ना मोफौ आफा बेफोरबायदि होननाय गोबां जोंहा आगरनि मुंफोर दंङ जे बेफोर गासैबो आगरफोरानो जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो जोंहा मेगनजों नुनाय नुनानै बा बेखौ मोनसे गोसोजों आगर सोरजिनानै बा मोनसे आगरनि महर होनाय जायो बे जोंहा जोंनि गानग्रा जोमग्रा जिफोराव बेबायदिनो जोंहा बर आइजोफोरा ओ गोबां रोखोमनि जि दानायाव दासिमबो जोंहा आखा फाखा जेरैहाय जोंङो ओ दखना आरनाइ जोमग्रा बा बेफोरबायदि जोंहा बर' हारिफ्रा जोंनि बे बेसेन गोसा बा जोंनि मान नि जि होननानै बुङो जों जायखौ आर'नाइ बेखौबो दानायाव जोंहा जोबोद आखा फाखा बेजों लोगोसे जोंहा माखासे गोबांथार जि दानाय लुनायनि सायाव जोंहा रोंगौथि गोनां बेखौ जोङो आथिखालाव आरोबाव नुनो मोनदों जे जोङो बर' आइजोफोरानो बा बर' जोंनि बर' मानसिफोर बा बर' हौवाफोरानो जोंहा माखासे उइभिगंनि गेजेरजों जों बेबायदिनो जि दानायनि जोंहा सर' खालामनायखौ जों नुनो मोनो। मोनसे उइबिं खुलिनायनि जोंहा गुबै ओ थांखियानो जादों जोंनि ओ ओरैनो थानाय बेखार सुबुंफोरखौ ओ बे जि दानाय हाबाफारियाव जोंहा जाहाथे ओ खामानि होनानै बिसोरनि जिउ दानाय राहाखौ मोजाङै खालामनानै होनो हायो बेबायदिनो आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे गानग्रा जोमग्रा सिफोरखौ जोङो बा होननानै बुङो मोजां मोनो। दिहुनथाय दिहुननो हायो जेन' जोंनि बर' आइजोफोरा जोंना लोगो लोगो जायो आरो बा जोंनि गानग्रा बर'नि जिफोरा बा जि जोमफोरा जोंहा माबा होनना बुङो बेखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हानाय जायो। नङा होमा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो हायो बर'फोरनि जोंहा ओ बर'आइजोफोरा दख'ना गानो हौवाफोरा गामसा गाननो आर'नाइ लाय नङा होनबा नोंथां। बेनोसै आरो नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां।
दिनिमबो बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जागोन दे गोजोन्थों।
औ नोंथां गोजोन्थों।